खोनादोंना नोंथां? औ आङो दा नों थांजों जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां? जोंनि मा ओ बर'फोरनि माखासे दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ जे रै बैसागो फोरबो, मागो दमासि फोरबो, खेराइ फोरबो आरो बेबायदिनो माखा से गोबां फोरबोफोरबो दङ नङा होनोमबा? खाथिासा फोरबो औ बेबायदिनो गोबां फोरबो दं नङा होमबा? दा बे फोरबोफोरा माखासे ओ जोंनि बोथोरजों एबा आबादजों बेबायदि सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय गोबां फोरबोफोर दङ। जेरैहाय ओ आंङो नोंथांनो जेरै मा गो दमासि फोरबोनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों।दा गोआ मागो दमासिया जाहैबाय मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो। बेयो ओ जेरै हाय दैज्लांनि माखासे आबादफोरखौ दैखांखांनायनि उनावसो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। दा मागोआवहाय ओ माखासे मागोआ मा बेयो मा फुस्तानि जोबथा हर ए आरो मा माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै मा सानथाम सानब्रैहालागै ओ खुंनाय जायो आरो। दा पुस दान होननानै बुंबा जोङो बेखौ मा संक्रान्ति होन खालिबो होननाय जायो आरो ओमफ्राय दा बे दिनखालि ओ संक्रान्तिनि मोना जोबथा हर आरो मा माग दाननिफ्राय लानानै सानथाम सानब्रै बेबायदि खुंनाय जायो आरो। बे मा-मागो फोरबोआवहाय बांसिन मा जायो ओ रंजानाय-मोसानायनि सोलायैहाय बेहाय मा जानाय लोंनाया बांसिन जायो आरो। दा ओमफाय बे मागो दमासियावहाय ओ जेब्ला मोना ओ बे संक्रान्ति मोना जायो बे संक्रान्ति खालि मा खालामो माखासे गोबां न'खरफोरावहाय मा ओ बे फिथा सिथाव सावनो थाखाय मा अनफोरखौ देनानै लानाय जायो आरो। बे अनफोरखौहाय ओ फिथानि थाखाय जेरैहाय बेदिनो जोसा माइरं आरो मा फिथा सिथाव, लारुफोरनि थाखाय माइब्रा माइरं बेफोरखौहाय देनानै लानाय जायो आरो। दा बे माइब्रा ओ देनानै लाखांनानै बेखौहाय बे संक्रान्ति मोनाखालिनो मा खालामनाय जायो। ओ फिथा सिथावखौ सावनाय जायो आरो बे फिथा सिथावखौहाय बे दिनखालि जोङो मानसिफोरा बेखौहाय जाया। मानोना ओ गिबिहाय मा खालामनाय जायो बे मोसौनो जाहोनाय जायो आरो दा मोसौआ जोंनि आबाद मावनायावहाय गोबां जोंखौ मदद खालामो नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखाय मा ओ बे आब बादखौहाय ओ बे फिथा लारुफोरखौहाय मा मोसौनो जाहोग्रोनाय जायो आरो। बेनि उनावहाय आरोबाव मा माखासे मा ओ ओ बर'फोर बे बर'फोरा बे मागोआवहाय मा थैनानै थांनाय माखासे सुबुंफोर आरो मा इसोरनो बे फिथाखौहाय बे दिनखालि जाहोगोरो आरो दा सुबुङा बेखौहाय जाग्रोआ बिनि उनावहाय अखानायै माग दाननि सेथि सानावसो मा बे जोङो मानसिफोरा बे फिथा सिथावखौहाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जेब्ला मा गो दा आ मागो दाननि बे सेथि सानखालिहाय मा खालामो गासैबो सुबुंफोरानो मा ओ बेबायदि सान ओंखारनायनि सिगां जेरैहाय बे दाउखा सिला नुनाय सिगांनो सिखारनानै मा खालामो गोबां बिफांफोराव माखासे जिगाबफोरखौहाय खानानै होयो। जेरैहाय ओ बेबायदि फिथाइ सामथथाय थायग्रा बिफां बेफोरावहाय माखासे फिथाइ सामथायाइ थाय थायथ'यि बिफांफोराबो जाहाथे थाब थायो, मोजां फिथाइ थायो, बिनि थाखाय बेखौ खायो आरो मा माखासे थायखानाय बिफांफोराबो जाहाथे आरोबाव साबसिन फिथाइ होयो बेनि थाखायहाय बे जिगाबखौ खानाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेब्ला बेबायदि खाखांजोबो अब्ला मा गासैबो न'खरनि मानसिफ्र मा दुगैस्रां लोबस्रां आं ओ इसोरखौहाय गाबज्रियो आरो दा बिनि उनावहाय बे बिनि उनावहाय मा माखासे बेबायदिनो फिथा सिथाव बेफोरखौहाय जानाय जा आरो आरोबाव बेबायदिनो बे मागो दमासिनि मोनसे गोनांथार आयदायानो जाहैबाय जेरै मा बेलागुर सावनाय नङा होनबा नोंथां बे बेलागुर सावनाया मा जायो होमा ओ बे बेलागुरखौ मा माजों खालामनाय जायो जिगाब आरो नङाबा मा थाल लेर बिलाइ गोरान बेजोंहाय बानायनाय जायो आरो ओमफाय बे बेलागुरखौहाय ओ मोनसे बेलागुरखौहाय लुगोन आरो दुब्लियाव दै जिङआवहाय बेनि बेलागुरनि खाथियावहाय मा खालामो फिसा फिसा न' बेबायदिबो ओ बानायो आरो बे बेलागुरा माबायदि होमबा माइहुंखौ जेरै हहमोना बेबायदि माइहुं बायदिनो बानाय नाय जायो आरो ओमफाय बे बेलागुरखौहाय ओ बे माग दानावनो हा माग दाननि गिबि सानावनो मा माखासे सुबुंफोरा जेरैहाय खोमसि खोमसियावनो थाङो नानैहाय मा खालामो बेखौहाय सावनाय जायो आरो आमफाय बेनि उनावहाय ओम मानसि फ्रा माखासे दुगैनानैहाय बेखौहाय सावनाय जायो आरो बे बेलागुर सा सावनायाव अर गोजां बोथोर नालाय बे गोजां बोथोर समावसो जायो दा गोजांनायखाय मा बेयाव अर सायो आरो बे अर बेलागुर सावनाय अरखौ सायोब्लानो माखासे नोरजिया बेराम आरो बेदिनो माखासे मिरगि बेमार बेफोरहाय मा खारो होननानै फोथायनाय जायो आरो नोंथा बे बेलागुरखौ ओ सावो गोदोहाय बांसिन मा बेलागुरफोरखौ मा लावखारफोरासो सावो बेबायदि होननानै बुंनाय जायो आरो जेरैहाय मा बेनिखायनो बेयावहाय आरो मा माखासे रं जानानै बेयावहाय मा खालामो हरावनो बे बेलागुरहाय सावनायावहाय मा हरसे बे बेलागुर सावनायावनो थानानै बेहाय मा माखासे रंजानाय जानाय लोंनाय बेबायदि आरो दा मागो दाना थारैनो मा होनो आबादनिनो मोनसे सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बर'फोरनि नङा होनोमबा नोंथां? दा बे मागो दाननि सोमोन्दै इंसान नोंथांजों बेखिनिखौनो बुंबाय दा नोंथाङा ओ फोरबोफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोबा
औ नोंथां हागोन थारैनो जोंनि फोरबो होननानै बुङोबा जोंहा बर' हा रैहाय जोङो मा ओ बर' हारि हिसाबै जोंहा आंगो राव दं आंगो थुनलाइ दं आंगो बेबायदिनो जोंहा जानाय आदार दं गाननाय जोमनाय औ आरो बेबायदिनो आंगो दामग्रा देग्रा आगजु दं आरो बेबायदिनो आंगो हारिमु दं नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो जोंहा मोनसे जोंनि धोरोमखौ लानानै आरो आबादखौ लानानै आरो बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन फोरबोफोर दङ नङा होमबा नोंथां जेरैनाखि जोङो मख'नो हायो जोङो खेराइ फोरबो धोरोमखौ लानानै जायो फोरबो खुंनाय जायो आरो काति गासा आबादखौ लानानै खुंनाय जायो आरो बेबायदिनो आमथि सुवा आबादखौ लानानै खुंनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला मागो दमासि बेखौबो जोङो आबादखौ लानानै खुंनाय जायो बेबो मोनफा मोनफा गासैबो फोरबो आरो जोङो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे धोरोमखौ लानानै फोरबोफोर होननानै बुङोबा जों खेराइ फोरबोआनो मख'जाथाव आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ बेबायदिनो गोबां माखासे नियम खान्थिफोर दङ जोंहा आरो बेबायदिनो माखासे फालिथायाइफोर दङ नङा होमबा नोंथां जेरैनाखि जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे गेदेमा सुबुंफोरनि मुंख्लं सान बेफोरखौ फालिनाय बेफोरखौ जोंहा थि आरो जोनोम सान बेफोरबो मोनसे मोनसे फोरबोआव गोग्लैयो आरो जेरैहाय जोङो बर'नि बिफा बड'फा बिनि जोनोम सान फालिनाय आरो थैनाय सान फालिनाय बे मोनफा मोनफा फोरबोआवनो गोलैजोबो आरो थिग बेबायदिनो आङो नोंथांनो माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै सुंद' सुंद'यै फोरमायनो सानदों जोंहा खेराइ फोरबो होननानै बुङोबा ओ खेराइ फोरबोआ जाबाय मोनसे बाथौ धोरोम बा बर'नि मोनसे धोरोमारि फोथायनाय बा धोरोमारि फो फोरबो बेयो जाहैबाय मोनसे बाथौ धोरोमजों खुंजानाय फोरबो जाय ओ मोनसे खेराइ होननाय सोदोबा जोंहा बे खेराइनि बेयाव जोंहा गिबियै दौदिनिखौ मख'जाथाव बेयाव सासे दौदिनि थायो आरो सानै दौरि थायो आरो सानै बैराथि थायो आरो मा होनना बुङो नायगिरिफोर थायो गासै रायजो राजाफोर आरो बेयाव जाहा सासे मख'जाथाव दौरिआनो जाहैबाय जोंहा जोङो मा होनना बुङो अजा बा जानो गुुरुं होननानै बुङो। ओ जोङो गिबियाव दौरिफोरा जोङो बेबायदिनो ओ फाथालि बावउनाय आरो सान्थि सारस्रांनाय हाबाखौ मावो बेनि उनाव दौदि दौदिनिखौ जाखांहोनो बा ओलैस्रो होनो थाखाय जोंहा खेराइनि गाहाय बा अजा खेराइनि गाहाय होननानै बुङो जोंहा अजाखौ बियो जोंहा माखासे ओ मोनथिना होननानै बुङो जों मोनथिनाफोर एबा जोङो मन्त्र होन्नानै बुङो बेखौ रायफोर होनानै दौदिनिखौ ओलैस्रो होयो बेबायदिनो दौदिनिया जाखाङो आरो बेनाव जोङो माखासे जोंनि फोथायजानाय मोदाय फोरा गाखोफैयो आरो बेबायदिनो दौदिनिया ओ सारि सारि आलि एबा फाथालिफोराव ओ बेबायदिनो माखासे दाउ हानानै बाउनाय बा दाउ हानाय बेफोरो हा खामानिफोर बा माखासे बावनांगौ बावनाय बेफोरखौ मावो आरोखि बेबायदिनो सार सारि बावउखांनानै दौदिनिया बेबायदिनो माखासे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बेखौ दिन्थिनाय जायो बेबायदिनो जोंहा सिखायाव गाखोनाय आरो जारा फाग्ला मोसानाय आरो बेबायदिनो जोहा गुबुन गुबुन गराय दाब्रायनाय मोसानाय गुबुन गुबुन बेफोरखौ दिन्थिनाय जायो आरो बेयो जोंहा ओ मोनाबिलिनिफ्राय जागायनानै जों जोंहा फुंनि गु जि रिंगासिमहालागै जोब फैयो बियो हरसे थारला जोंहा ओ जायो खेराय बेबायदिनो जोंहा खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे गुबुन गुबुन फोरबोफोर दङ जायखौ जोङो म खनो हायो जोंहा बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोआबो आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो बे बैसागु फोरबोआ जाहैबाय जोंहा बर'फोरनि मख'जाथाव जोंहा बा मुंदांखा फोरबो बेयाव जोङो
मोननै रोखोमनि थायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जोङो मो सौ बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'खालि जोङो संक्रान्ति हिसाबै फालिनाय जायो बेयाव मानो फालियो होननानै बुङोबा जोङो, जोङो गासै आबादफोरखौ मोसौखौ लानानै बा मोसौजों हालेवनानै जोङो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां जों बेबायदिनो जोङो मोसौखौ फालिनो थाखाय जोङो बा मोसौआनो जोंनि आंगो बिनिखायनो जोंङो माखासे ओ मोसौखौ सिबिनाय बा फालिनाय बे फोरबोखौ लानाय जायो जेरैहाय जोङो फुङावनो जोङो मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां मा मा होनो थुखैखांनानै माखासे ओ बेबायदिनो लाव फान्थाव आरो बेबायदिनो जोङो माखासे बिबार बेफोरजों माला सुनानै गानहोनाय जायो आरो दिल्गि बा गिगिलवा लावथिजों जोङो बुनाय जायो बुस्रोनाय जायो जाहाथे बिसिनाव सिथर सिला बेमारफोरा खारो आरो बेबायदिनो खार'नो आरो बेनि बेलासियाव जोंनो गोदान दिरुं खायो बेनि अखानायै जोंहा बेबायदिनो बैसागु मानसिनि बैसागु जा यो बे समाव जोङो मानसिफोरा बा उन्दै-उनला, बोराय बेन्थ', सेंग्रा-सिख्ला बयबो हानजा जानानै ओ न'खर न'खर रंजानाय बे हाबाफारिखौ लायो आरो गावबाागाव न'खराव फुजा होनायखौ जोङो सिगाङाव लानाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो सिगाङाव रंजानायनि सिगां बा न'खर न'खर रंजानायनि सिगां जोङो माखासे गावबा गाव ओनसोलफोरनि थानसालिफोराव जोङो बेबायदिनो इसोरखौ सिबिनाय गावबागाव धोरोमारि खान्थिजों बेखौ जोंङो लानाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे जोङो आङो मा होनो जोंनि बे दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोननो हादबाय बा मागो दमासिनि सोमोन्दै थिनो हाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
हो